हेल' अ खोनादोंना नोंथाङा?
मा ओंख्रि जाख'?
दिनै सबायजों दाउमोन।
गोथाव थ। जोंहा मैथा
औ सिनायो औ
मैथा जों ना
अ अ
ओरैनो मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो?
ओ उम सबायजों दाउ आरो अमा अमा बेदरजों थास' बिबार आरो अनला अनलाजों दाउ सबाइ
बा
बायदि बायदि आरोना ओं बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथाङालाय मा मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो ओरैनो
था-था-थास' बिबारा थास' बिबारखौथ'दा जाबायना थास' बिबार' दा ओंखारबाय सिजोन
औ औ हेलौ हेलौ
खोनादों
औ खोनादों ओं औ खोनादों नेटनि फ हो आं खोनायाखै माने एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा?
नेट आ नांनो नागिरा बारा नेदा बारा नांनो नागिरा
औ औ खोनादों दासो
अ माने थास ओंख्रिखौ जागोनना जायाखै होनना सोंदोंमोन आं
अ ओंख्रिखौ जाफेरबाय जाफेरनायालाय दानि दाथ' औ दानि
दाथ' जानायनि टाइमानो जाबाय जादोंना जायाखै होनना सोंदों
अ था था थास' बिबारखौबो दा बोथोरनि जाथ'वा खै र'
ना
जानाय जाथ'वाखै दा एसे ओ बेसेन बेसेनाबो एसे एसे बारा जाना दंना ओंखायनो
नोंसोलिखाय
जोंनिथिं ओरैनो ओम ब्रैजि बाजि जाना दंथ'यो आरो थास' बिबारनि बेसेना ओंखायनो दा औ माने दा ओ ओ जेनेबा बा ओरैनोथ' थास' बिबारा ओरैनो ओ बे लामा सामा हाग्रा बारिफोराव रज'नायफोरफोरखौ जों नुनो मोनाखै नालाय दा ओरैनोथ' गायनाय गायना गायनानैसो फानोना दानिया ओ बेखौसो बेखौसो नुनो मोनदों आरो। खिन्थु बिसो दामसिन जानानै दङ दा।
हाग्रा नियासो दाम ना?
अ नङा बेनो बेबो दाम जानानै दं।
सोरबा थामजि सोरबा नैजि ओरै ओरैलायो
औ औ जोंनियाव अ अ दा जोंनियाव बेनो बेसेन गोसा जाना दङ ब्रैजि बाजि जाना दङ आरो। जानो हाथ'वाखै दा
ओम
औ
ओ बिराद दामना।
औ बे हाग्रानि हाग्रानि माबाया औ।
माबा ओंख्रि संनो मोजां मोनो नोङो।
आंथ' ओरैनो। आंथ' ओरैनो बे सबायजों दाउ आरो बे थास' बिबार जों। अमा बेदर आरो अनला। अनला खारै अनलाजों औवा मेवाइ। दाउ बेफोरखौ मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां। मोजां मोनो संनोबो मोजां मोनो आरो नारजि नार्जिजों अमा। नारजिजों अमा जाफेरदों ना जाफेराखै नोंथाङा।
नारजि।
औ।
हम। मोजाङानो बर'निओंख्रि अनला खारै ।
औ।
औ औ खोनादों नोंथाङा जाफेरबायना नारजिजों। नारजि जों अ
खोनाया।
नारजिजों अमाखौ जाफेरबायना नोंथाङा।
ना नारजि अमाखो जो जायो माब्लाबा थेवबाबो। गोखा मोननायखाय बारा जानो हाया आरो। इमान जाद्राया हाया माने जानो हायो हाने बाहाय बांला। जाद्राय जाद्राय नङा माने एसे जानो हायो माने। गोखा मोनोना नारजिया।
औ।
अमा अमाफोरजों मोजां जायो अमा मेजेमफोरदो।
जानो।
ओरैनो आङो। औ औ ओरैनो। ना नारजि नार्जिजों अमा अमाखौ बोरै सङोमोन नोंथाङा मिथिगौ। नाम।
नारजिजों अमा जों।
औ।
नारजि जावमाजों नामा? मिथिग मिथिनायालाय नारजिखो सोमग्रोबा मखौ सोमना दोन्रोबा मोजां
औ दैयाव न औ औ खोनादों ।
नारजिखौ दैयाव सोमब्रबना दोनबा मोजांसिन जायो ।
औ
नारजि जेनेबा नार्जिखो जोङो सुगोन नालाय दैयाव सोमना दोनबाय हेलौ
औ खोनादों
माने बाहायमोन लेथ्रा माबा माबि गोखा जानायफोर बाहाय मान रसफोरा खारो आरो
औ औ
खोनादो़
औ खोनादों
होनानै दैदो होनानै खारैदो गोदौ होनोनानै बेदरखौथ' एवफामगोन जेनेबा
औ औ
बिदिनो अमा बेदरफोरखौ एवफ्रबनानै गोदो माबानायाव अमायाव होग्लानै ग्लब ग्लब गोदौ होदो जेनबा माने एक्सपिरियेस गैया नालाय बाहय मा होनबाय बाहाय मिथिगो माने स बिदिनो मस्ला मस्लिफोर होदो बाहायमान फालु सालु देनानै। बिदिनो संखायो ना संनायालाय ओम ओम बिदिनो सङो आरो संनाया बांसिनानो दैआव सोमाना दोनबा मोजांसिन जायो ओमफ्राय ओरैनो गोरानै सिख्रेबबा बारा मोजां जायालै
अ
सिख्रे जेनेबा गोरान खालामनानै सिक्रेबा मोजां जाया। जानो हायो इदिबाबो इदिबाबो जानो हायो थेवबाबो
औ औ दैेआव सोमनाया बांसिन खदसिन जायो आरोना।
उम सोमनानै दैयाव होनानै ग्लब ग्लब गोदौनानै खारै होनानै सागंखौ सानाहोबा इनिफ्राय बेदर एवफ्रामनानै होदेर लायदो
औ औ औ
इदिनो संनाय जायो आरो जेनेबालाय
औ औ दानि ओ औ दानि दा-दा-दाथ' गोलोम बोथोर नङा होनबा गोलोम बोथोराव ओरैनो मा मा मैगङा ओंखारो? मा मा मैगंखौ जोङो नुनो मोनो ओरैनो? ओरैनो बाजारफोराव औ गोदां गोथां मैगंफोरखौ मा मा मैगंखौ औ
दा दैेज्ला औ राङालावफोरा मोनो राङालाव खुमब्रा, खुमब्रा गोरलै खुमब्रााजलिफोरा
औ
इदिनो
लेस्रा, पटल
जिंखा, जिंखाफोराबो जिंखाफोराबो ओखारसिगोन खोमा।
औ औ ओरैनो नोंसिनि जायगायाव मा मा मैगंखौ
दानिया खम जाबाय।
औ औ नोंसिनि नोंसिनि नोंसिनि गामियाव नों सिनि गामियाव ओरैनो मा मा ओ मैगंफोरखौ गायनाय जायो ओरैनो दा? दा खेथि मावनाय
जों खेथि मावनाया गायग्राफोराथ' गायो बिदिनो लेस्रा, भिन्दि पटल, पटल फोर
औ
बेनिफ्राय लेस्रा देस्राफोरखौबो होयो। दाथ' फिन्दिया थैबाय खोमा बिफांफोरा थैबाय खोमा फिन्दि गैला मोनो मोननाया हाथाइफोराव। बाजारफोराव बेफोरखौनो अखारो आरो बांसिनानो बेफोर अखारो।
औ औ बे बे औ बे औ बेनि अनगायै मा मा खेथिखौ मावनाय जायो? दा दैज्लाङाव ओरैनो।
दैज्लांयावथ' जों मायानो गायो
माइ माइनि अनगायै बेलेग आरोबाव
बेनि अनगा जोंनिया
अ
गायनो नागिरा दा मेसेङावसो गासि जोंनाव दााथ' मैगं थाइगंनि गैला जासिगोन।
अ
औ औ दा ओरैनोथ' माइ माइनि आरोना आरो माइजों लोगोसे जोङो ओ सिबिं सिबिं गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
सिबिङा साननैसो थानानै होसिगोन फैसिगोन माने
औ सिबिंखौ ओरैनो बोरियाव बोरियावसो गायनाय जायोना
फोनानै होयो हालेवनानै सोरबा हालेवो सोरबा हालेवबाबो फोनानै होयो आरो
अ सिबिंखौ सिबिंखौ ओरैनो बोरियाव गायनाय जायो ना ना ओरैनो दैयाव गायनाय जायो
दैयावथ' गाया सिबिंखो बोरै गोजौफोराव फोयो गोजौ हाफोराव ओरैनो होलाबायो सोरबा सोरबा फोलाबायो उम
अ उम ओरैनो मैगं ओरैनो औ ओरै अ ओ ओ जोंनि ओ उम माबा ओ बे मैगं ओ सिनायथि जानाय मैगङा ओरैनो ओ मा मैगङा जेनेबा सिनायथि जाजानायमोन जोंनि मा मैगङा ओरैनो
सिनायथि जानाय मैगङा आं मामोनथाय गोसोआव गैया र'
अ ओमफाय ओ जेनेबा ओ नाफामखौ मिथियोना नोंथाङा
औ नाफाम
औ नाफाम औ नाफामखौ जाफेरबाय ना
नाफामखौ जाफेरबाय
औ-औ-औ
नाफाम दा दै फिसा मावा
औ औ ना फिसा मावाजों नाफामखौ बानायनो
प्रसेस बहुद प्रसेस दब बहुद रोखोमनि दा
औ औ दे होनबाना नोंथांखौ रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोंना ओ समाबो जाबाय नङा नङा होनबा